औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ मा खालामदों
दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै
औ खबरा मोजाङैनो दंना
नंगौ नोंथां मोजाङैनो दं
औ औ आंनाबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय ना
जाबाय नोंथां जाखांबाय
औ ओरैनो नोंथाङा मा खालामगासिनो
अ दायोथ नोंथां ओरैनो अ बिलियाव एसे जिरायनानै दं आरो बिलिनि एसे जिरायदों
औ ओमफ्राय मा खालामो नोंथाङा
आङोथ बेबादि जेबो खालामा ओरैनो थायो आरो
औ नङा माबा खामानि बा नोंथाङा फरायगासिनो ना फरायनाया जोब्बाय
औ नोंथां फरायगासिनो माने फरायोमोन दा कमप्लिट जाबाय आरो दाथ ओरैनो दङ
आदसा मा फरायनायमोन नोंथाङा
आङो बेखौनो बेयेसेलर खालानायमोन
आदसा माबे ओ स्ट्रिमनिफ्राय
आर्टसनिमोन नोंथां
आतसा
औ नोंथाङा अब्ला
अ आं आंबो आंनाबो डिग्रि कमप्लिट जानानै दा हायार स्टाडिनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो आं बिबिए खालामदोंमोन बिजनेस स्टाडि
औ
औ ओमफ्राय दा ओरैनो हो बुंनाय
अ दाथ जोङो अब्ला टपिकआव फैनोसै नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा जागायगोन नामा?
अ नोंथाङा ओरैनो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मा मा खामानि मावो?
औ नोंथां ओ देहानि मोजांनि थाखाय मा खामानि मावो बुङोब्लाथ जोङो ओ जेरै जोङो बांसिनथ नुयो जे डाइटिं खालामनाय
होम
औ माने बेफोर ओ जानला मानला बेसादफोरखौ एबा जाग्रा मुवाफोरखौ जाया आरो जा जोंनि ओ अर्गेनिक बैफोर माने मैगं थाइगंफोरखौ जानाय फिथाइ सामथायाइ मोजां फ्रेस बेफोरखौ जानानै जोङो माने ओ देहाखौ मोजां लाखिनो हायो आरो आरो मोनसे गिबिसिन एबा मोजांसिन होनबाथ जोङो मिथिखायो दै दैखौ जोङो ओ नांगौ नांगौ लिटारनि लोंनांगौ बा नांगौ जेसेबां नांगौ देहानि थाखाय बेसेबां लोंनांगौ आरो दै
होम ओमफ्राय आरो मा खालामबावो हो?
ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माने देहाखौ माबादि मोजां लाखिनो हायो?
औ आंबो बिदिनो आरोना जेनेबा ओ नोङो गासै खामानिखौनो टाइमाव खालामनांगौ नोंनि जानायनि टाइम आरो उनदुनायनि टाइम बेफोरखौ मोजाङै खालामनांगौ आरोना फुङाव ओ मोजाङै फुङाव सिखारनांगौ सिखारनानै सिखारखांनायनि उनाव नोङो एक्सारसाइस खालामोबा खालामनो हायो बा आङो हारसिं आं गाव खालामो आरोना उथिखांनायनि उनाव आङो यगा खालामो मेडिटेसन खालामो मानोना ओ फिजिकेल बडिजों लोगोसे जोंनि माइनडआ मोजाङै थायोबा जोंनि देहाया मोजांसिन जायो आरोना जुदि जोङो स्ट्रेसखौ खमायनो हायो होमबानिया देहाया मोजाङै थायो बेनिखायनो आङो फुङाव सिखारनानै यगा खालामो बेनि उनाव ओंखाम जायो ओंखामखौबो टाइमाव जानाया जोबोद गोनां आरो फुंनि जानाया जोबोद गोनांथार मानोना ओ जोङो हराव उनदुनायनिफ्राय फुङाव सिखारनाया लासि बेसेबांबा गोबाव थायो नङा होमबा जोंना हराव दडाइजेसन जायो बेनिफ्राय बेनिखायनो औ फुङाव जानाया जोबोद गोनां जोंनि देहाखौ माने रि एनारजि फुल खालामफिननो थाखाय फुङाव जानाया जोबोद गोनां बेनि उनाव सानजौफुनि ओंखामखौ जाबाय सानजौफुआवबो टाइमाव ओमफ्राय बेनि उनाव बेलासियाव बेलासि खाथियाव नोङो एसे एनै ओ एक्सारसाइसबो खालामबावनो हायो नङाब्ला बिदिनो थाबायथिंनो हायो ओमफ्राय बिदिनो हराव ओंखाम जाबाय हरनि ओंखामखौबो एसे हराव एसे लाइट जानाया मोजां आरो ना मानोना हराव उन्दुनायाव जुदि नोङो बांद्राय हेभि जानानै लायोब्ला बांद्राय अभार रिदिं खालामोब्ला नोंना उन्दुनायाव प्रब्लेम फैयो बेनिफ्राय उदैनि दडाइजेसननिबो प्रब्लेम जायो आरो खराव उन्दुनायनि सिगां नोङो माबा मोनसे हेभि बुसथु जानानै होयोब्ला बेनिखायनो जेसेबां हायो हराव नोङो लाइट बुसथु जानांगौ आरो ओमफ्राय बेनि उनाव थाखायाइमाव उनदुनांगौ बिदिनो आरो आं बिदिखौनो फल' खालामो
नंगौ नोंथां नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्रा बाथ्रा बुंदों माने ओ हेल्थनि एबा जोंनि देहानि ओ नोंथाङा ओ नंगौ औ फुङाव सिखारनानै एक्सारसाइस बा मेडिटेसन बा यगा खालाम खालामनाया मोजां आरो बेयो गोनांथार मानोना जुदि जोङो ओरैनो ओ माने गोबावजों सिखारनानै ओरैनो थायो आरो एबा जिरायनानै थायो बेनि उनाव बेबायादिनो उन्दुफिनो जानानै माने बेफोर जोबोद गाज्रि हुदा होननानै आं सानो आरो नोंथां बुंदों बेफोर एक्सारसाइस मेडिटेसन यगा खालामामनायफोरा बेफोरखौ खालामनांगौ जोङो सानफ्रोमबो डेलि लाइफव आरो जेसेबां हा
दा आरो जेनेबा जोंना ओ माने जेसेबांनो माबा ओ बारायलांगासिनो बिदिनो जेनेबा खामानि फरायनाय बेफोराव जेनेबा बांद्राय गोसो होनानै जों जोंनि देहाखौनो माने बे बेफोरबायदि खयाल लाखिनो बावगारलाङा आरोना देहाखौ गारसोना दोननाय जायो टाइमाव ओंखाम जाया टाइमाव उन्दुवआ ओमफफ्राय बिदिनो फरायनाय केरियारनि टेनसनजों माने जोबोद ओ माबा जानो हमदों आरोना जोंनि देहाफोराबो बेजोंनो सोरनाबा खानाय गनाय सोरनाबा बिदिनो ओ माने मोखांफोराव पिमपोल्स बेफोरबायदि जायो आरोना बेनि थाखायनो आं सानोदि हेल्थखौ फार्स्टआव लाखिनाया जोबोद गोनां आरोना
नंगौ नोंथां माने औ माने औ
औ बुंदोलाय मा बुंदोंमोन
औ माने सासे सुबुंनि माने बिनि समायना होननानै बुङोब्लाथ' माने जोङो गावनि हेल्थ एबा गावनि देहाखौनो बुंनो हायो नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ गावनि देहायानो जुदि मोजां नङाब्ला जोङो माने जेसेबां कि मेकआप बा जेसेबांखि देलायनाय मुवा देलायफबा मानो बेफोरखौ माने मोजां नुवा नङा होनबा
औ औ नोङो जानानैखौ औ नोङो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनायनिफ्राय जा ग्ल' फैयो बियो जेबो मेकआपनिफ्राय फैनो हाया आरोना नोंनि देहाया जुदि मोजाङै थायोब्ला नोङो गावनो ग्ल' खालामगोन नोंनो जेबो बेफोरबायदि मेकआप माबा लागायनायनि गोनांथि जानाय नङा
नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथाङा औ बुंलाय मा बुंदोंमोन नोंथाङा बुंग्रोदो
औ माने बेनिखायनो माने स्ट्रेस बे बेफोरबायदि डप्रेसनफोरखौ माने बेफोराव थानो नाङा आरो जेसेबां हायो माने उदाङै माने ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ बे बेबादिनो सलायलांनांगौ मोजां देहाखौ लानानै माने मोजां दाइथिं मोजां जानानै
औ
औ नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन नामा?
औ आं बिदिनो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फुङाव ओ बिदिनो मा मा जायो? ब्रेकफासटआव
औ दायोथ' जोङो बेबादि माने ओ गुबुन सोहोर बा ओ बेबादि टाउनाव थाया नोंथां माने गामि सिङावसो थायो नालाय अ बेनिखाय माने नांगौ बायदि बेफोर जानाय जिराद एबा मुवाफोरखौ मोना नालाय बेबायदिनो माने फुङाव सिखारनानै जोङो ओ दै लोङो आरो दै एसे वार्म माने एसे एसे गुदुं आरो
औ औ फुङाव दै गुदुं लोंनानै स्टार्ट खालामनाया जोबोद मोजां बाथ्रा
नंगौ नोंथां माने ओ गिलास से बा गिलासनै लोंनानै बेबादिनो जोङो ओ जुदि माब्लाबा सा लोङोब्ला लोंबाय आरो एसे ओ ब्रेकफास्ट खालामो आरो बेबादिनो बेनि उनाव माब्लाबा ओ साहा लोङा लासे ओंखामबो जायो एसे आरो जुदि ओंखाम जायाब्ला बेबायादिनो साजों जुदि ब्रेड लाबोनाय थायोब्ला ब्रेडखौनो जायो बेनि उनाव बेबादिनो माने फुंनिफ्राय स्टार्टिं खालामो आरो
होम
बिदिनो जोङो ओ ब्रेकफास्ट खालामो बेबायदिनो लान्चखौ लान्चखौबो बेबायदिनो गामियारि नालाय बेखायनो ओंखामजोंनो आरो
होम
आरो बेबादिनो माने खालामो आरो आरो डिनार- दिडिनारखौथ' बेबायदिनो ओंखामानो जायो आरो मानेा डिनारखौ मालाबा मालाबा ओंखामल' नङा माने ओंखामल' जानायाबो एसे मोजां नङा होननाय खोनादोंमोन आरो एसे रड टि बा एसे गुबुन जानाया मोजां आरो रटि बा पारत ता एसे ओ सप्तायाव बा सानथामनि गेजेराव बेफोरखौ जानो नांगौ आरो अनलि ओ खालि ओंखामल' जानायाबो मोजां नङा
औ औ
बेनिखायनो बेफोरखौ फल' खालामो आरो रटि पुरि बेफोर पाराथा जानायफोरखौ मालाबा मालाबा आरो आ दिनाराव आरो मालाबा ब्रेकफास्टावबो जायो आरो बेबायदिनो एसे
औ आदसा
औ
औ ओमफ्राय हो मा बुंदोंमोन
औ नोंथा बुंसै जेबो बुङाखै दे
औ औ आं बेखौनो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा बिदिनो जेनेबा फरायनाय ओमफ्राय खामानि ओमफ्राय बे हेल्थखौ माबोरै मेनटेन खालामो माने टाइम मेनेजमेन्टखौ माबायदि खालामो
औ नंगौ नोंथां टाइम मेनेजमेन्ट बुङोब्लाथ' जोङो जेरै ओ हेल्थाबो गोनांथि आरो जोंनि फरायनाय बेफोराबोथ' गोनांथार नङा होमबा
थ' जोङो गिबियावनो जोङो हेल्थखौनो नायग्रोनांगोन नोंथां माने जुदि नोंथांनि जुदि जानायानो मोजां नङाब्ला उदैया जुदि खालि थायो अब्ला जोंनि ब्रेनाबो एसे माने सिगनेल होनाय बादि जायो नङा होमबा नोंथां माने
औ औ
जायालासेनो बेबायदि माने फरायनायाव एसे फरायनायनि टेनसन लायो बा केरियारनि टेनसन लायो बेफोर एसे मोजां जाया आरो बेनिखायनो जा हायो एसे सिगाङावनो माने जानायखौ लाखानांगोन जानानै दोननांगौ आरो जानानै एसे उनाव माने जाहायो नोंथांनि मावनो गोनां हमवार्क बा नोंथांनि फरायनो गोनां बिजाबफोरखौ फरायनानै माने बेबादिनो सोलियो आरो औ बेबादिनो माने मेनटेन खालामो आरो टाइमखौ
औ औ जानायाथ' जोंनाबो बेनो आंबो दा जेनेबा सिगाङाव फरायनायाव हस्टेलाव दंमोन बेनिफ्राय दा एगजामनि प्रिपेरेसननि थाखाय आं न'आवनो दोनथ'यो ओमफ्राय जोंना न'आबो बिदिनो गामिनि नालाय जोंनियाबो बिदिनो औ ओंखामखौनो जायो आरोना बिदिनो मालाबा मालाबा बाट आङो हराव जेनेबा लाइट जानो लुगैबा खिसारिफोर संनानै जायो ओमफ्राय बिदिनो फुङावबो आंना बांसिन ओंखामानो जानाय जायो माने ओंखाम नङाब्ला थानो हाया आरोना आं बिदि फुङाव बिदिनो औ दै गुदुं लोंनानै दसे थाथ'यो ओमफ्राय दसे थाथ'नानै बिदिनो बहाबा आङो माबेबा माबेबा समाव बिदिनो माबा लोङो आरो ना बेदि हालदिनि रोसि सि नङाब्ला बिदि माबा मोनसे हजम जानायनि थाखाय जेनेबा हालदि आरो बेखौ मा बुङोमोनथाय जिन्जारखौ लगायनानै बिसोरनि जुइस बानायनानै ग्रोयो बेनि उनाव बिदिनो दसे जिरायनानै बहाबा फ्रुटस जाबाय फ्रुटस गैयाबा आरो बिदिनो ओंखामखौनो डायरेक्ट जाखाबाय आरो ना ओंखामखौ फुङाव आं बांसिनानो सोमनानै जायो माने सोमनानै जानाय फुङाव सोमनानै जानाया माने उदैखौ थान्दा खालामो नालाय बेनिखायनो फुङाव बांसिनै सोमनानै जायो बेनिफ्राय सानजौफुआव ओंख्रि जायो औ
नोंथाङा अब्ला दिनै दोननोसै नामा
औ दे होमबा
औ नोंथांजों रायज्लायना जोबोर मोजां नांबाय
औ आंबो जोबोद मोजां मोनबाय दे होमबा
औ जागोन नोंथां